हेल'।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना आंनि माथोखौ मोजाङै?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना दायो?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ होनबा दायो आं मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन सोलोंथायनि सायाव। जुदि नोंथाङा फ्रि दङबा आं सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ फ्रि दं नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां। नोंथाङा सोलोंथाइनि होननानै बुङोब्ला मा बुजियो एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन।
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला ना ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथ' सोलोंथाइया ओ लाइफ लं प्रसेस मानोना बियो जोबनो गैयै मोनसे ओ सोलोंना लानो हानाय बा सुबुंखौ गुदि गियानि खालामनो हानाय मोनसे आयदा होननानै बुंनांगोन मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों गोबां गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। दा बेखौ आजि दा सान्दै एकाडेमिक बा बेफोरबायदिनो ओ सोलों फसंथानफोराव फोरोंनाय जायो। यो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइया फसंथानल' नङा। गुबुन गुबुन सोलोंथाइ जानो हागौ जेरैहाय ओ संनाय खावनायानो होन बेफोर बायदि नो माखासे गियान आखल आखु सोलोंनायानो होन, गेदेरफोरा ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनायानो होन दा बेफोरबायदिखौबो जों सोलोंथाइनि फारियाव खोलैनो हायो। नाथाय दा आथिखालाव सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सुबुङा थोंजोङैनो बुजियो सोलोंथाइ फसंथान फोराव सोलोंथाइ लानाय। जायफोरखौ जोङो सार्टिफिकेट जायफोरा जोबोबा जों सार्टिफिकेट मोनगोन दा बेफोरबायदिखौ ओ बुंनो हायो। दा बे फोरबायदिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि ओ बा नायोब्ला बुंनो हायो सोलोंथाइनि ओ सोमोन्दै जोंनि जि थट बा जोंनि जि सानना लानाय बेयो जोबोर गोरोन्थि‌। मानोना सोलोंथाइआ ओ सोलोंथाइल' होनोब्ला जोङो ओ बेखौल' बु जिनाय नङादि माबा मां होनिया बबेबा मोनसे फसंथान निफ्राय सोलोंथाय लानानैनि बेनिफ्राय जोङो सार्टि फिकेट मोननाय बेखौल' बुजिया। सोलोंथाय ला सोलोंथाय होनना बुङा ओ बुङोब्ला जोङो ओ सार्टिफिकेट मोनाब्लाबो गेदेरफोरा उन्दैफोरनिफ्राय सोरबा गोरों ओ गोरोंनिफ्राय रोङैफोरा सोलोंना लानायखौनो बुजिना मोनगोन आरो ना नोंथां?
औ नोंथां औ नंगौ जोबोद मोजाङैनो
औ औ।
बेजों लोगोसेनो जोङो सोलोंथाइखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
जाय मोनसेया जाहैबाय सोलोंथायारि आरो मोनसेया जाहैबाय दोरोङारि। जायखौ जोङो जोंनि सानफ्रामबोनि जिउनि फ्राय जोङो सोलोंथायखौ नाजावनानै लायो। जेरै जोंनि आइ आफा आरो लोगोसेनो जोंनि बैसोआव देरसिन
औ औ औ नोंथां औ।
आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि जिउनि जि आखुथाय जोङो गेदेरफोरजों माबोरै रायलायनांगौ उन्दैफोरखौ जोङो माबायदि अनांगौ बेफोरबो सोलोंथायाइयावनो गोगलैगोन औ
औ
आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जिउ दानायावहाय सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंनि जिउआवहाय जोङो दावगालांङोब्ला सोलोंथाइया जोबोद जोङो सोलोंथायाइ नङाब्ला आथिखालनि मुगायाव जोङो दान्दिसेबो जोब दावगानो हाया आथिखालनि जिउआव जोङो जुदि थांनानै थानोब्ला गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनोबा जों फसंथानारि सोलोंथायानोथ' औ नोंथां औ फसंथानानै सोलोंथायाथ' नांखाथारगौआनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनो उफेरा सोलोंथाइ
उम उम औ औ औ औ नंगौ नोंथाङा थिखौनो बुदों औ नंगौ नंगौ
औ
औ बुंनायसाय नोंथाङा
औ नोंथा आरो जेनेबा सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय माबायदि गोहोम खोख लैबावनो हायो नोंथां एसे फोरमायदेरबावनो हागोन
औ सोलोंथाइनि गोहोमखौ नायनो थाङोब्लाथ' जोङो मोननै बाहागआव ओ
खालामनानै लानांगोन बा मोननै बाहागो सुबुङा सावरायनो नागिरगोन नाथाय ओ गाज्रि गाज्रि होनना बुङोब्लाथाय ओ जोङो गाज्रि सोलोंथाइखौनो दडाइरेक्ट बुजिगोन बा नोंथाङा मि थिखागोन गाज्रि सोलोंथायाव माबायदि माबायदि आ गोग्लैगोन बेखौ एक्सप्लेन खालामलायनांगोनि जेबो गोनांथि गैया बेखौ आ मोनथिखायो गाज्रि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जायबो जोंनि जिउआव ओ माखासे गाज्रि गोहोम खोलैगोन जेरैहाय ओ जिउनि लामा दैदेननायाव हेंथा माबा माबि नोंथांङा जेरैहाय सोलोंथाइ बिथिङाव ओ नोंथाङा जेब्ला नुगोन नाथाय मोजां बिथिंखौ जों नायनो थाङोब्ला नुनो मोनगोनदि नों थाङा माखासे इललिटारेट सुबुंफोर बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लाहोनो हायोबा मेचर्ड जायो। बुजिनो हानाय गोहो बांहोयो आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइ थायो ब्ला आथिखालाव सुबुङा माखासे जब्सफोर बा बेफोरबायदिनो माखासे खामानिफोर जोबोर गोरलै जायो गोरलै जायो माने आथिखालाव बुंनो हागोन नों थाङा सोलोंथाइ गैयामाब्ला सुबुङा जेबो खामानि आखाइयाव खामानि मोना। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बुं ओ बेखौ मख'बावना जों बेखौ मख'बावनो हागोनदि सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुङा माखासे गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो
औ
ओ जेरैहाय आं दहाय बुंलांबाय ओ सोलोंथाइगोनां ओ सोलोंथाइ गोनां सासे सुबुङा जेरैबायदि बुजिनो हानाय गो हो थायो सोलोंथाइ गैयै सुबुंङा एसेबांखिनि बुजिनो हानाय गोहो थाया ओ बैसोआ समान समान जायो जायोब्लाबो नों थाङा जेब्ला सोलोंथाइ गैयै आरो सोलोंथाइ गोनांनि गेजेराव रुजुनानै नायोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जेरैबायदि मेचार लेबेलजों बै ओ माबाफोरखौ सोंथिफोरखौ बा बेफोरबाय माखासे टासफोरखौ ओ हेन्देल खालामगोन बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयै सुबुङा हेन्देल खालामनो हानाय नङा आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ आरो बेजों लोगोसे जों बेखिनिखौ मख'बावनो हानांगोन दा बा मख'बावनांगोन दि ओ आथिखालनि जुग आव सोलोंथाइ गैयाबा जेबोखोनो गैया दा ओ नोंथाङा आं दहाय बुंदों सोलो आथिखालाव सोलोंथाइ होननानै बुंब्लाथाय माखासे इनस्टिउसन बेफोरबायदिनो फसंथान फोरनि ओ सार्टिफिकेटजों रुजुयो बा माबायो मा होनो दाजाब देरो होननानै औ नोंगौ आथिखालाव बेयो जोबोर ओ गोनां जाबोबाय मानोना आथिखालाव जेसेबां ओ हायार लेभेलसिम ओ सोलोंथाइ लागोन एसेबां हायार लेभेलनि इडुकेसन सार्टिफिकेट नां गोन बा माबा मोनसे सोलोंथाइ लानायनि माबा मोनसे फोरमानथ' नांगौ जागोन। दा बेफोरखौ नङाब्ला ओ जोंनियाव माने जोंखौ ओ एसेबां गोजौसिम बा सोलोंथाइ लादों एसेबां जौसिन माबा खालामदों होन्नानै फोथायनाय नङा दा बेनि थाखायनो माखासे
साख्रिफोराव साख्रि बाख्रिफोराव गोनां जानाय बायदियै माखासे सार्टि फिकेटफोर नांगौ जायो बेनि थाखाय ओ बैफोर सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ नंगौ
औ औ दा नोंथांनि बायदिबा ओ सोलोंथाइखौ ओ जोंनि जोंनि आथिखालनि सोलोंथाइया माबायदि नोंथांनि बायदिब्ला एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन दे नोंथां ओ आथिखालाव जोंनि जे सोलोंथाइ बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो मोननै बाहागोआव राननो
उम
फसंथानारि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुखा बुं मोजाङैनो बुंलांखाबाय जोङो
औ
स्कुल कलेजाव थांनानै जोङो माखासे इडुकेसनेल इटिटिउस लानो हायो आरो जायनि गेजेरजों जों गावनि जि रोंगौथि बेखौ जोङो दिन्थिनानै जोंनि जिउआव जि थांखि लानाय बा जोंनि जि मावनो गोनां जब बेफोराव जोङो जायगा मोनो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउ राहा लामाखौ दानानै लानो आरो बेजों लोगोसेनो सरजाबदेरबावनो लुुबैदों नोंथां मानो होनोब्ला जुगावहाय साइन्स आरो टेकनलजिनि जुग जाहैनाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
बे समावहाय माने जोङो आबादारि जानोब्लाबो बा सासे मोजां फालांगिरि जानोब्लाबो जोङो बेथिबां मोजां सोलोंथाइ नांगौ आरो
ओ नोंगौ नोंथां नोंगौ
आं बेखौ सानो आरो औ नोंथां औ सासे मोजां आबादारि जानो मानो थाखाय सोलोंथाइ नांगौ होनोब्ला जों माबे बादियाव आबादखौ मावोब्ला जोंनि आबादनि दिहुनथाया बांसिन जागोन आरो लोगोसेनो जि गोदान गोदान दिहुनथाइ बे दिहुनथाइफोर हेफाजाबाव जोङो जोंनि आबादनि दिहुनथाइखौ मोजां फिनो हागोन आरो लोगोसेनो माबायदि बाहायोब्ला जोंनि आबादा मोजाङै थागोन एम्फौफोरनिफ्राय बासिनानै आबादखौ जोङो मोजाङै दिहुननो हागोन बेफोरबायदि बिथिङावबो माने सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै सानो आरो आं
औ नंगौ नोंथां औ औ बेजों लोगोसे जों बेखिनिखौ मख'नो हागोन माखासे समजों लोगोसे जों जोंनि सोलोंथाइनि जि ओ सिस्टेम एडुकेसन सिस्टम बेयो ओ सोलायबोदों जेरैहाय आथिखालाव गोदान सोलायनाय सिस्टेमा जाबाय निउ इडुकेसन पलिसि टु थावजेन टुइन्टि टु बेखौ नायनो थाङोब्ला जों बेखिनिखौ बुंनो हागोन दि ओ माखासे बिथिङाव सोलायनाय जेरैहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन डिग्रियाव जों ओ बोसोरब्रैनि औ बोसोरथामनि जायगायाव बोसोरब्रै जानाय ओ एम ए फरायनो थाङोब्ला बोसोरनै जायगायाव बोसोरसे जानाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन सोलाय माखासे सोलायनायखौ लाबोदों। दा बेफोरखौ समजों लोगोसे सोलाय बोनांगौ जादों, मानोना ओ समा जोंखौ थिनदों माखासे गोदान आयदा थिसननो बा माखासे गोदान सोलोंथाइ लानो थाखाय थिनदों दा बेफोरखौ नङाबा ओ इन फिउचार जेनेरेसना बा इयुन जोलैया जोंना ओ माखासे ओ जेरैबायदि देभेलप जानांगौ जेरैबादि ओ दावगानांगौ बेफोरबायदि दावगानो हानाय नङा गुबुन हादोरफोरजों जों ओ साखा गुबुन हादोरफोरजों जोङो ओ ओ माबा खालामनोबा कमपेयार खालामनोबा बेफोरबायदिनो स्रें गसंनोबा बेफोरबायदि सोलायनायखौ समजों लोगोसे ला बोनांगौ जायो माखासे सोरखारनियनो होन बेफोरबायदिनो माखासे सोलोंथाय ओ बिफानजों नांजाबनाय माखासे अफिसारानो होन माखासे रुल्स पलिसियानो होन बेफोरखौ ओ सोलोंथाइजों गोरोबनानै सम सम लाबोनांगौ जायो दा बेफोर खौ खालामनायनि गेजेरजों ओ नोंथांनि बायदिबा जोंनियाव माबाफोर खहा जादों होननानै सानो नामा नामा नोंथाङा?
नोंथां औ नोंथाङा जोबोद मोजां कुइसन खालामबाय बेफोरबायदि बिथिङाव जि जोंनि सरकारा जि टु थावजेेन टुइन्टिनि निउ इडुकेसन पलिसि लाबोदों बेखौ बुंनो थाङोब्ला सरकारा जोंनि थाखाय जि लाबोदों बे नायनो थाङोब्ला गाहामानो जादों दा माखासे बिथिङाव जोंनो जों सिगांनि जि इडुकेसन पलिसि बे स बेफ्रावहाय माने जोङो माखासे थिउरि बेसखौ' जोङो नुनो मोनदों आरो दा जोंना जि निउ इडुकेसन पलिसि बेवहाय माखासे थिउरिजों लोगोसे दिजिटेल आयदाखौबो जोङो सरजाबनाय नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां
खालामनाय माखासे आयदाफोरखौ लानानै एखेबारे फिल्डआव ओंखारनानै प्रेकटिकेलि मावनानै दिन्थिफुंनाय बेफोरबायदि माखासे आयदाफोरखौ मोजां जादों होननानै सानो आरो औ जायनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैनि जि फरायसाफोर बिसोरो मोजाङैनो गावनि साननाय हनाय बेखौ डेभेलप खालामनानै डेभेलप हादोरनि फरायसाफोरजों समानै
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोंना जोबोरैनो मुलाम्फा जादों बा निउ इडुकेसन पलिसिया जोंखौ जोबोद दावगानायाव मदद होगोन होननानै नुदों, बेजों लोगोसे नोंथाङा जेब्ला निउ इडुकेसन पलिसिनि गाइडलाइनफोरखौ फरायनानै नायगोन अब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन दि निउ इडुसिन निउ इडुकेसन पलिसिया बांसिन माबा होदों बे नोजोर होदों ओ थाखानाय माखासे माबाफोरखौ ओ थाखासे थाखानाय माखासे गावबा गावनि हारिनि बा बेफोर रावनि ओ माखासे बाथ्रा माखासे गोनां जिरादफोरखौ जेरैहाय ट्रेडिसनेल नलेजखौनो होन बेफोरबायदिनो ओ माखासे माखासे दोरोङारि बाथ्रा बेफोरबायदिनो हारिनि बाथ्रा बेफोरखौ गोनांथि होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना निउ इडुकेसन पलिसियाव माने ओ गोदान इडुकेसन पलिसि होननानै दे गासिखौबो दोरोङारिखौ नारखारदों बा बेफोरबायदिनो ज्राब गारदों बिदि नङा ओ गोदानजों लोगोसे गोजोमखौबो बजबनानै आवगायलांनाय बेखौ जों निउ इडुकेसन पलिसिनि माखासे गाइदलाइनाव नुनो मोनो आरोना।
औ नोंथां औ
औ। औ औ नोंथां समाबो जाबायमोन।
औ नोंथां औ समाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां मोजाङैनो।
औ। औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ।